खादोना
औ खोनादों औ
थाङा
फ्रि दङना अ अ अ बिदिब्ला जोंङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनो नामा
औ सावरायजायो
औ औ टफिखौ लानि जोंहा ना ना हमनाय बा मा होनो नाहा मै थां थांनाय जेनेबा बर'फोरा गोदोनिफ्रा मा मा राहायै ना फोर हमना जाबोदोंमोन बेफोरनि सायाव सावरायनो आरो औ दा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो दे जोंहा ना हमनायनि सोमोन्दै
अ अ जागोन औ बर'फोराथ' मा होनो गोदोनिफ्रायनो नाहा मैहा थांनानै माने जिउ खुंबोदों जेरैबायदि माने मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंदों होनना बुंनो हायो आरो। माने गोदोनि बर' बा आइजो बा हौवाफोराबो जयैनो गोबां माने नाहा मोना थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव औ बिसोर माने दाउ जेखाइ खबायाइ ओ फफास जे जे आस्रा जे दलिनि बेनिफ्राय आरो ना हमनाय बायदिसिना ओ मुवा बेसारफोरखौ गावसि जोंनो बानायना लाखायोमोन आरो नांगौ रोखोमनि औ बेफोरो मुवा बेसे गोबांसिनै औवानिफ्रायनो बानायना लानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ आरो बिदिनो ओ बर आइजो फोराथ' ओ ज जयै माने गामि ओनसोलाव थानाय बर' आइजोफोरा
माने लोगो नांनानै ओ‌ जयैनो ना गुरनो थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो हौवाफोराबो मान ने ओ जे माने गावब गाव माने आइजेंफोरखौ लानानै जयैनो गुरहैनाय बा बबेबा जायगायाव माने मोनसे दखरसे जायगायाव दोल नाङो माने गुरहैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बे ना गुरनाय फोराव माने सोरबा जेखाइजों आरो माने सानद्रिफो सानदेंगाब फोरजोंबो मेथ'खाफोरखौ हायखांनायखौ नुनो मोनो आरो बै ना होनाय बेफोरबायदिखौ खालामनानै नाखौ हमनाय जायो आरो औ दानि समावथ' बारा बेबायदि ना गुरनायखौ नुनो मोना ओ ओरैनो नाखौ जोङो दैज्लां बोथोराव जेब्ला दै जावरियो ना दै गोदानजों बेफोराव माने ना ना गोरलै गोरलै जेनेबा ओ फिथिग्रि नाफोरखौ मा मा नाफोर बेफोरखौ माने जोङो जेखायफोरजों गुरैनानै लाबोनानै संना जानायखौ नु नो मोनो आरो ओरैनो हाखर हाला बा दैसाफोराव गुरैनायखौ नुनो मोनो हाख'रफोरनि नायाथ' औ ओ जाखायो माने बेफोरखौ माने जाबाय थानो हाखायो आरो गोसो जाब्लानो सारनानै आस्रा जे जों औ आरो जों दा दायोथ' माने टेक्टर एवनायाव माने मोनसे फोथार बा बा ओ जेराव माने गोथौ एसे गोथौ फोथार बेफोर माने नाफोर थायोना बेफोरखौ माने जयैनो ग माने गासिबो सानद्रिफोरजोंबो माने गथ'फोराबो हमहैनाय बेफोरखौ नुयो आरो गामि गासैबो गुरनायखौ नुनो मोनो आरो बे बिदि जिं जिं हरफोराव माने ना ना दाननाय खाासिजों बेफोरखौबो नुनो मोनो आरो अ गोबां रोखोमै माने नाखौ
ओ आरो जोंनिथिं सिब जे जानाय बेबायदिबो जायो आरो दै बोहैैबाय थानायाव जे जेजों ना फिसा फिसा फैफानायखौ माने ओ सिंग्रिजों जानाय नुनो मोनो आरो औ बेबायदियानो गोबां रोखोमै ना गुरबावो बेफोर नाफोरखौ माने ओ फोरानाबो दोननानै जायो आरो खायसेया बे ना गोरान औ नाफाम देनाबो दोननायखौ नुनो मोनो आरो दायोथ' बे ना गुरना लाबोनायखौ ओ गो गोलोम बोथोराव मैस्थाफोरजों जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो ना मोनाब्ला औ औ नोंथाङाबो एसे एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा ना गुरनायनि सोमोन्दै ना हमनायनि औव
ना गुरनायनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङा माखासे गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनि फ्रायनो बिदि दैमा दै सा बा बबेबा हाजो खाथि बा दैमा खाथि बिदियाव थानानै रायजो जाग्राखा नालाय जोंहा जेनेबा दैमा दैसायाव थानाय माखासे ना एम्बु बिदिनो खुसिया साम' खांख्राइ गासिखौबो बर'फ्रा जायो आरो जेखौ जेखौ जाजानाय बेफोर बेनिफ्राय बेफोरखौ हमनानै जानो थाखाय बर'फ्रा जोंहा बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोन नाय औवा बा दंफां आं बेफोरजोंनो माखासे ओ जोंनि जेनेबा ना हमग्रा आगजुफोरखौ बानायनानै लादोंमोन आरो दा गोदोनि फ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना बै जेखाइ खबाइ फल' सेन बायदिसिनाफोरखौ हेबनो गोबां आखा फाखा आरो रोङोमोन आरो दाबो जोंहा ना हमनायाव बाहायनाय आगजु आग्लाफोरा जाबाय बिदिनो जेखाइ खबाइ सेन फल' खखा खाखि आस्रा जे बे आरो जोंहा बिदिनो जंफोरजोंबो माने जंफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा आरो दङ बिदिनो मा होनगोन बेखौ आस्रा जे लाङि जे ओमफ्राय लाब जे बेफोरखौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो
नंगौ
बिनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां बिदिनो हमनानै जानाय बा दैमा दैसाफ्राव थांनानै दंग' बिलो बेफोरबायदिनिफ्राय गोबां ना बायदिसिना एम्बु खांख्राइफोरखौ हमनानै जानायखौ नुबोदों आरो दा जोंहा बिदि ना हमनायफोरनि सोमोन्दै जोंनि गोदोनि माखासे बिदि बिजाबफ्रावबो फरायनो मोननाय मोनो आरो हमनानैला मा होनो ना हमनायनि सोमोन्दै जोङो जों हायना मुलि सल'फ्रावबो ना हमनायनि माखासे बाथ्रा फोर फरायनो मोनो बेबायदिनो औ मै फोरावबो ओमफ्राय आरो दङ जोंहा बिदिनो नाफोरखौ जोङो माने बोरसिफोरजोंबो बोननाय जायो आरो दंग'फोरावहाय जेब्ला बिदि ना थाथाव जायगाफ्राव खानस्रि जावनानै बे खानस्रि दैयाव खन बोरसियाव थुनानै बिदि बोननाय बेखौबो जोङो उन्दै उन्दै उन्दैयाव बिराद मोनोनोमोन आरो ओमफ्राय दाबो जोङो गानफ्राव बिदि बोननायखौ नुयो ओंखायनो
उ उ
बेजों लोगोसेनो बै खानस्रिनि अनगायैबो माने आथाफोरखौ बै मा होनो बोरसियाव होबाबो नाया जाफैयो आरो बेखौ फुख्रिफ्रावबो जेनेबा ना खावै बायदिसिनाफोरखौ बोननो हायो बियो ना खावैफ्रा माने थाब थाब जायो आरो बिखौ बेफ्रायों दैमा दैसाफ्राव दै बोहैनायफ्राव दहाय नोंथा जेरै जे सायो जोंखिथिजाया लाबजि होननानै बुङो आरो बेखौ
अ औ औ
साबजिखौ माने सायो आरो सानानै नाफोरखौ थिखाङो बेनिफ्राय आस्रा जेफोरबो सारो बिदि दैमाफ्राव दैमानि नाफोर मोनो ओमफ्राय आरो जोंहा दंग' दंला बेफोरबायदियावथ' आस्रा जबो सारबाय बा आरो मा जायो जोंनिया एसे दै गिदिर गिदिर बिलो गिदिर गिदिर बेफोरबायदियावहाय जोंनि गामिनि सुबुं ओमफ्राय बै अखा हाबाय थाबाथाय ना सुनो थाङो माने जों बिदि थायो आरो आरो ना सुआ औ बेफोरबायदिखौ लानानै लासैनानै थांनायखौ जोङो नुुनो मोनो आरो दा बे नाफोरनि अनगायैबो जोंहा बर'फ्रा माने साम' बेफोरखौबो जायो आरो साम'खौबो जोंहा बिो बा फ्रि बेफोरबायदिफ्राव खनानै मोनो जों स ब गोबां रोखोमनि दङ जेरै साम' गोलाव ओमफफ्राय साम' खहे बे बेफोरबायदि दङ ओमफ्राय साम' मा होनो साम' लादाय बेफोरबायदि बो दं आरो दा बेफोरखौ बर'फ्राबो बेफोरबो नायावनो गोलैहैयो नालाय ना हारिनि दा बे बेफोरखौबो जायो आरो बर'फ्रा गासिखौबो दा जोङो बेफोरखौ बिलोफोरनिफ्राय खननानै खनानै जाफैयो सजों आरो खुसिया खौबो सुनो थाखाय जोंहा खुसिया सुलि दं आरोोना बे खुसिया सुलिजों सुनानै लाबोयो ओमफ्राय जाफैयो बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो आरो दा बेजों लोगोसे जोंहा अखा हाब्लाथ' ओम एम्बुफोरबो बुथारनानै जानाय बर'फोरनाव नेम दं आरो एम्बुफोरखौबो बर'फ्रा जानानै बिराद मोजां मोनो खायसे खायसेनिथ' माने बियो भेट बेदर होननानै बुंजायो आरो माने जेब्ला अखा हायोना अखा जेब जेब हायो बेफोरबायदि समाव माने दैज्लां बोथोराव एन्बुफ्रा दुब्लि बारिफ्राव बिदि गाबलाबायायोना बिदि गाबनायखौ ननायागिर ननायागिर थांनो नानै बुथारनानै लाबोयो आरो ओमफ्राय एम्फुखौ लाबोनानै बिदिनो बिाने बिब'फोरखौ सेलायनानै जायो अन्थाइ बाजा बायदिसिना बोरमाादारि नामा होनना बुङो बेफोरखौ होनानै सङोब्ला बिराद गोथाव जायो आरो दा बर'फोरनि बे बेफोरो मोनफा मोनफा माने फेभ्रेट ओंख्रिफोर होननानै जोङो बुंजायो आरो जानानै बिराद मोजां मोनो बर'फ्रा दा बेफोरबायदिनो बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा गावनि माने। आदब खान्थि बाहायनानै गोबां ना खांख्राइ साम' गासिखौबो माने माबे ना थ माजों हमनांगौ मा बबे नाखौ माबायदि जों हमब्ला मोनो बा अबे जायगायाव नाफोरा थायो बेफोरखौ माने मिथिखायो आरो मिथिनाय माने मा होनगोन बेखौ बिसोरहा मोनसे बुदि दं आरो बबे जायगायाव माबि जि सानांगौ बा माबेखौ मा जायगा सारनांगौ बेफोरखौ बिदि सानखांनायनि गेजेरजों बिथांमोना माने दैनिफ्राय ना खांख्राइ साम' बायदिफोरखौ जोङो हमनानै जाबोनाय फोर नुदों आरो दासिमबो नुनो मोनो आर रो आथिखालावथ' बेफोरखौ बिलोफोरनिफ्राय हमना लाबोनानै फानफैनाय बेफोरखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो आ रो ओमफ्राय नोंथांमोननि थिंजायबो बिदि बिलो बा फुख्रि बा दंग' दैमा दैसा निफाय बि दि नाफोर हमना लाबोनानै फानफैनाय एबा मानाय बिदिफोरखौ नुनो मोनो नामा?
औ जोनि‌ दिग्लायबो माने एसेबां गिदिर दैमा नङाब्लाबो दैसा बेबायदि बोहैनाय दङ। बेफोराव माने थांनानै जोङो नाफोरखौ बोननानै आरो बे सिबजिजों नायखौ माने फाननायखौ नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय आरो जों ओरैनो बे दैसाफोराव आइजोफोरा माने मेसें बोथोराव बांसिन बेयाव गुरैयो आरो दायो माने दैज्लांआव दै जायो नालाय। मेसेंआव माने बे मेथ'खाफोरखौ मा ने हायखां हैैनाय जायो आरो बेजों लोगोसे आरो बे ओ बोरसिखौबो साना दोननाय आरो बे से माने मा होनो बै सानि भद्रा बेगना बिखुं सानानै माने दोनो आरो गुसुंखौ बेनिफ्राय बेथ' माने गोजोना थायोना गना जारमाने नाया ओम ओम बेबायदिबो नाखौ हमनाय आरो बेबायदिनो ओ नानिफोरखौ औ नानिफो ओरैनो दुब्लि फोथार बेफोराव सानाय जायो सेनफोरखौ ओरैनो दै दुब्लि ब्रै थारनाय बे फोथारनि इफोराव जायो आरो बै आसरा जेजों सारहैनाय जायो आरो। औ आरो ओ बेबायदि